हेल' औ।
औ ओम दे गोजोन गुड इभिनिंलै नोंथां।
औ गोदोर मोनाबिलिनि नोंथांसिमबो।
दा ओरैनो मा खालामगासिनो दंबा। औ औ नोंथांसिनि दा मा ओरैनो मा खामना दंबा।
दा एरैनो दंथ'यो बार लागासिनो।
अ। एखे आंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो औ औ। ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय?
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ'?
बिदिनो दा बोथोराबो गरम ना ओंखायनो बाहेरायावनो जिरायना दंथ'योमोन आं।
औ नोंथां आं बोथोरनि खोथाथ' बुंबाय नोंथाङा? ओमफाय बोथोरनि बागैनो एसे सोंसै आं नोंनाव। गोदो बोथोरा माबायदिमोन नोंथां? दानिथ' बोथोरफ्रा बिराद गरम जानो हमबाय बांसिनगो बांसिननिफ्राय बांसिन गोदो माबायदिमोन मिथिगोन नामा?
इसे जेनेबा जोंबोथ' बारा गोदोनिफ्राय नुबोआखै मोन नाथाय। माखासे बिगियानारिनि फोरमायनाय बायदि आरो जोंनि आबै- आबौ। जा गामिनि मानसिफोर फोरमायनाय बायदि औ बिसोर फोरमायनाय बायदिबाथ' माने दानि बायदि नङामोन होननानै बुङो आरो बिसोरो
ओम।
दा दा जेरैबायदि गरम जायो बेफोरबायदि गरमा माने गोदो बिदि जायामोन। माखासे जाहोनफोरखौ नायोब्ला। थारैनो नोंगौ बायदिखौनो मोनहरो जेनेबा गोदो जेनेबा बिफां लाइफांफ्राबो ग्रोम ग्रोम। जेरावबो माने बिफां लाइफांफ्रा मोजाङैनो दङ'मोन बायदि नुयो आरो ना।
नोंगौ थारैनो।
बिफां-लाइफाङाबो दा मानसिया सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो। ओ हाग्रा जायगाफोरखौ सिफायबाय हाग्रामा सिफायनानै जेरै न' बां लुबाय। मानसि थाग्रा खालामग्रा जाबाय आरो आबाद मावनाय फोथार बानायबाय। आरो लोगोसेनो दा जों नुनो मोनदों। जोंनि आबहावा गेब्रेंनायाव दाने दा जोंनि बारहावायाबो माने मोजां नंलिया जे जोङो प्लास्टिकफोर सावनाय आरो नाङै माखासे बुस्थुफो खौ जोङो गारना दोननाय जेरै जोङो ओ माबा सैमा गोथै माबा गोथै बेफोरखौ। गारना दोननाय बेथ' बेफोरजोंबो आजिखालि आबहावाया गेब्रेंगासिनो दङ।
नोंगौ थारैनो
बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां नोजोर होबा नुनो दिनै केमिकेलबो बाहायनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो। जेरै जोङो ओ मा होनगोन गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो लोगोसे बे खामजोबैफ्रा खामजोबै पेट्रलफ्रा जेरै मेटिन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बारहावायाव गाज्रि गेसफोरखौ जेरै कार्बन मन' अक्साइड क्लर' फ्लर' कार्बन बेफोरबायदिबो गोबां ओंखार होनायजों लोगोसेयैनो माने जों आबहावाफ्रा माने जोंनि बोथोरफ्रा बेजोंनो गेब्रेंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना दा नोंथांनि बायदि माबायदियै जेनेबा जोंनि आहावाया माबायदि गेब्रेंगासिनो एबा गोदोनि बोथोरा माबायदिमोन दानि बो थोरा माबायदि जाखो बिनि बागै नोंथाङा ससे बुंनो नामा?
बिथां बुंनाय बायदिनो बुंजायो आरो गोदोथ' बिदिनोमोन गोदो माने मा होनो दंफां- लाइफां फोरा गोबां दङ'मोन गोदो आं जेनेबा आबै-आबौ मोननिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्लाथ' माने जों जेराव थायोमोन बे जायगायानो माने हाग्रा गोजा जोबमोन आरो हाग्रा बंग्रा बा दंफां लाइफां गिदिर गिदिर दङमोन आरो दा जों मिथिंगाखौ बेफोरबायदि दं फां लाइफां थाग्रा जायगाखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला जों थारैनो हमनो हायो जे जेराव दंफां थायो बेवहाय माने गोबां अखा बायदिसिनानि मोनसे माबा जायो आरो फैयो आरो जेनेबा बेबायदि जायगायाव जुदि अख खा बायदिसिना फैबाय थायोब्ला गरम बोथोर समावसो हाखायो नालाय अखायाबो नङा होमबा होमबा जों बुंनो हागोन जे माने एसे माने थान्दा मोजां होनना बुंनो हायो आरो बै समावहाय जेनेबा दानि एसेबां एसेबां माम गरम जायामोन होनना बुंनो हागोन आरो जों लोगोसे दंफां लाइफां थायोब्लाथ' आरो सायहायाथ' मोनखायो नङा होमबा नोंथां सायहा सायहा थानायजों लाबजोंबो माने गरमनि माने मोनदांथि खौ बारा हमनो हायामोन आरो गोदोहाय बिदि होननानै सानजायो आरो नंगौ गोदोबो आंनि बायदिब्ला गोदोबो एफा एनै दुंनाया दङमोन नाथाय बेजों लोगोसे दंफां लाइफांबो दङमोन आरो गोदो माने बांद्राय गरम मोनोब्ला नों दंफां सायाव जिराय बारला बायदि रोखोम दंफां मोननो थाङोमोन आरो गोदो दानि दिनावथ' अबेबा अबेबा जायगाफ्राव खरंसि दंफाय दंफां होनना बुङो नोंथां जोंनिथिंजाय बे खरंसि दंफां होननाय खोना फेबाय नामा नोंथाङा
करन्सि आंथ' खोनायाखै हयथ' जोंनि जायगायाव बेलेगबो बुंनो हागौ बे नामखौ
माने जोंथिंजाय खरनसि होननाय मोनसे दंफां दङ आरो बे खरनसि दंफाङावहाय जोंनि जाय फुजाबो होयो आरो बायदिसिना फुजाफोरखौ फालिनाय जायो बे खरनस दंफाङावहाय बे खरन्सि दंफांनि बेगरा एसे बोरैबा दाब्ले आरोना नोंथां
औ
मालाबा समाव बियो एसे मा होनना बुङो बेखौ ओ बेगर थानाय बायदि जायो आरो नोंथां माने दाब्लिबाबो एसे दाब्लिद्राय जाया आरो बेबायदि बेसे बेगर थायो आरो बेहा
माने बेफोरबायदि बिफांफोरा थायोब्ला मोजां आरो माने थानदा जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि दंफांनि सिङावहाय जिरायबाथाय माने बहुद थानदा आरो माने मोजां नाङो आरो गरम गरम बोथोरबाबो गरम बोथोर बायदि नाङामोन आरो नोंथां बे समाव नाथाय ओ दानि समावथ' बेफोर दंफांफोरा दानफाय जाजोबबाय गैलानो अबावबा अबाव बावबा लामा फोरनि थाखाय दानस्रांदों सोरबाहा माइ गायनो थाखाय दानस्रांदों दंफां लाइफांफोरखौ सोरबा बन जानो थाखाय दानफायदों बेफोरनि थाखायनो जोबलांगासिनो आरो नोंथां दा थिग जों बोथोरनि बेलायाव बुंनायनि अनगायैबो जोंहा मा होनना बुङो दंफां दंफांनि सायावबो बुंजासिगोन दा नोंथां दा जोंनि मिथिंगायाव माबायदि दंफां मोननाय जायो नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय आगोल माबायदि मोनोमोन दा आरो माबायदि दंफांखौ मोननो थांला बेफोरनि सायाव
बर'फ्रा जेनेबा न' बां बेसेन गोसा माने साल दंफांफोरखौ माने बुहुत मोनो होननाय खोनादोंमोन नङा होमबा दाथ' जों माने खोब माने ओ माने रेयार होनांसिगोन आरो जों माने ना गिरबाबोथ' मोननोनो थांला माथो बर' गामिफ्रावलाय दा साल साल आरो सिगुनफ्राबोथ' बुहुत खम जाबायानो आथिखालाव दा बेफोर माने बेसेन गोसा बेसेन गोसा दंफांफ्रा आ थिखालाव माने बांसिनानो गैलियानो खम जाजोबबाय दा आंनि नुनाय खिनियावथ' बेखिनियानो दंफांनि बेलायाव जेनेबा जों नुनो मोनाखै माने बांसिन दं फाङानो माने गोदोनि बायदि जेनेबा लामा-सामाफ्राव आरो दुब्लि बारिफ्राव हाग्रा-बंग्राफ्राव बिराद नुनो मोनोमोन दा जेनेबा जों जोंनि हाजो एरिया जेनेबा जेरै जोंनि उदालगुरि खाथियाव जेनेबा भैरुखुनदु दं भैरुखुनदआव जों गोदो जेब्ला उनदै उनदैयाव पिकनिक जाहैयोमोन अब्लाथ' जों गोबां दंफां नुनो मोनोमोन नाथाय दा आथिखालाव थाङोब्ला जों माने बांसिनानो लांदां जाजोबबाय आरोना जेरै माने सोरबाया बिदिनो बन बानायनो थाखाय दानना लायबाय आरो लोगोसेयैनो सोरबाया न' बां लुनो थाखाय बिदिनो दानना लायबाय
उम
आथिखाल जोंनि बे बर' गामिफ्राव नोजोर होनानै नायोब्लाथ' माने खोब बिबांनि माने बिफां लाइफां माने बे सेन गोसा दंफां लाइफाङा आथिखालाव जोबलांबायानो होनजासिगोन आरोना जेरै जों दा साल दंफांखौनो नागिरबाबो मोनलियानो एबा नुलियानो बेफोरबायदियानो माने बिनि जाहोन होननानै आं सानो आरो नोंथांनि बायदिब्लालाय माबायदि जेनेबा गोमालांदों बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा एसे
ओ बेफोरबायदि दंफां गोमानायनि गुबै जाहोनखौ जों बुंनो थाङोब्ला बा आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जादों खोमा होनना सानो आरो नोंथां नङा होमब्ला मानोना बेफोर दं फांखौ दानफायदोंबा सोर दानफायदों जिब जुनाराथ' दानफायाखै नङा होमबा बेबायदि मोनसे सोंथि जाखाङो आरो बेफोर दंफांखौ दानफायदोंबा थ' सुबुङानो दानफायदों जायनि थाखायसो बियो जोबलांदों बेखौथ' मिथिंगाया थ' गावनो हारसिंनो सिफायनानै बा फोजोबस्रांनोथ' हाया माब्लाबा समाव हायो जेनेबा बारहुंखा फैयोब्लाथाय बेजोंथ' जोबस्रां लाङा बिदिनो मोनसे सोंथि जायो आरो गोसोयाव नङा होमबा दा बेफोरनि गुबै दायनिगिरिया जों गाव सुबुं माहारियानो होनांसिगोन आरो मानोना सुबुं माहारिया साननो हनो गोरोंबाबो बयनिख्रुबो मा होनदों इन्टेलिजेन्ट जुनारबाबो जिब बाबो दिनै खायसे बुसथुफोरखौ बुजिना आरोना नोंथां बिदि होनना बुंनांसिगोन जायनि थाखाय जों मिथिंगानि खायसे गोनांथार बुसथुफोरखौबो जों खोमाालांगासिनो दङ' जेरैबायदि मिथिंगानिफ्राय होननाय लोगो लोगो जों अनथाइ बालाखौबो बुंजायो आरो नङा होमबा नोंथां खौथ' सानसे समाव जोबलांगोन नाथाय बे गोमालांजोबबाथाय जोंनि मिथिंगानि समपदानो गोमालांगोन आरो नोंथां दा बेफोरनि थाखायबो जों बुंनो हायो जे जोंनि मिथिंगानि सोलायनाया जा दों होननानै नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
दा नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि जेनेबा जोंनि बोथोरजों सोमोनदो थानाय आरो माबायदि बुसथुनि थाखाय जोङो दि नै गरम गरम जानो गोनां जादों एसे बुंबावनो हागोन नामा
दा जों सिगाङावनो सावरायबोखाबाय जेथिया जों माने ओ माने बिफां लाइफाङा आथिखालाव खम जालांबाय नङा हो नबा‌ दा गिबि जाहोनाथ' बेनो जाहैगोन होननानै आं बुंनो सानो मानो थाखाय होननानै बुंङोब्ला दिनै जोङो गामि गामि जायगायाव थानाय आरो जों बिबा सोहोर जायगायाव। थानायखौ जों नायब्लानो मिथिनो मोनो जेरै जोङो गामियाव माने एसेबाबो दासिमबो माने बोथोरा गुसु बारहावाफ्रा मोजां बिदि जायो नाथाय जेराव सुबुं अनजिमाया बारा जाबाय जेरै सोहोरफोर याव नायनो थाङोब्ला जोङो बांसिन माने गरमसिन जायो आरो लोगोसेयैनो बेयाव जोङो बार गेब्रेंनायखौबो मोनबाय जेनेबा बाराबो एसेबाबो माबा मा खालामो जेनेबा जोंनि माबाखौ बारहावाखौ सोलाय होनायाव जेरै जोङो। दहायनो जों बुंबोखानाय बायदि बिदिनो जेरै जोङो ओ बे गारि मथरनिफ्राय जा माबा उखुन्दै माने माने खामजोबै फुवाफोर पेट्रलफोर बेफोरो जों जेरै जोङो। बुंनो हायो कार्बन मन' अक्साइड ओंखारनाय बेफोरनि गेजेरजों जों माने। जोंनियाव जोंनि सुबुं माहारियाव हां लानायाव गोबां जेंना फैयो। बेफोरनि गेजेरजों जोङो माने हां लानाय आरो जोंनि स्किननि प्रब्लेम बेफोर गासैबो बिदिनो सनदेरजोबो आरो लोगोसेयैनो जोङो दा जोंनि माने इन्डासट्रि जा दारिमिनफोर बेफोरनिफ्राय औ बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्राबो थारैनो बुहुद जोंखौ खहा खालामो आरो ना। माने जों दा सरासनस्रायै माने थाइनै मेगन जों नुवाब्लाबो जेब्ला जोङो बे फोर ओ जखा सुनायनि मेसिनफोरजों जुदि जोङो मो मोजाङै नोजोर होयोब्ला जों थारैनो माने जोंनि माने इयुन जिउआ माबायदि जागोन बेखौ जोङो माने एसे सानहरबानो माने जों मिथिनो मोनो आरो ना त' आंनि मथे जेब्ला जोङो जेब्लाबो नायनांगोन बे उननि समाव जों मा जालांगोन जेरै दा जोंनि पेरिस एगेमेन्टानो होना मानो दा बेफोर पेरिस एगेमेनाव जेरै जोङो। नुनो मोनदों जेरै जोङो मा होनो सास्टेनेबोल डेभेलपमेन्टखौ जों बाहायनो नांगोन जेरै जोङो। पेट्रलनि अनगायैबो जेनेबा सलारनि मोननाय बेफोर गारिफोरखौ बाहायोब्ला थारैनो गेब्रेंनाया हयथ' एसे खम जागोन होननानै आं सानो आरो। दा नोंथांनि बायदिब्लालाय जेनेबा जों बेफोरखौ माबोरै मोजां खालामफिननो हागोन एसे नोंथाङा सुबुरुन बायदि गाबा बोसोन बायदि बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा बोथोर बोथोरनि सोमोन्दैनो आरोना बोथोर दुंनायनि सोमोन्दै नामा नोंथां?
औ औ औ।
बिदि बोथोर दुमनायनि सोमोन्दै जुदि जों बेफोरखौ जोङो मोजां खालामफिनोबा जों गिबियावनो जोङो। ओ दंफां जेनेबा दंफां बायदिसिनाखौ गायनांगोन आरो जोङो सान्दुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बा। जोङो मोजां अखा मोननो थाखाय आरोना नोंथां।
बेजों लोगोसे दंफां लाइफाङा मा खालामो जोंनि बिदुंखौ एसे होबथायो आरो सान। नि बिदुंखौ एसे होबथायो आरो नोंथां।
नि थाखाय जोंनो खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ बेनि थाखाय जों दंफां गायनो नांगोन नोंथां अब्लाना जोंहा बिदुंनिफ्राय। एसे रैखा मोनगोन जेराव जोंङो दंफां गैया बे जायगायाव जोंहा बिदुंखौ बांसिन मोनो आरो हाव हाव मोनो। बांसिन बेबायदि जायो आरोना बेनि अनगायै जोंहा मा बाहायनांगोन। जोङो बेै उखुन्दै ओंखारनाय गारिफोरखौ होबथानो नांगोन नोंथां। बयबो आर ना बयबो मानिलायनांगोन माने। मानिनानै बे रुलसखौ मानिनांगोन जे जोङो। उखुन्दै ओंखारनाय गारिनि सोलायै जोंहा मा बाहायनांगोन बेटारि बा इलेक्ट्रिकनि जोङो भेहिकेल गारिफोरखौ बाहायनांगोन आरो नोंथां
औ औ औ
जों बे बिदुं होबथानायनिफ्राय एसे रैखा